औ नोंथां खोनादों खोनादों।
मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
नोंथां दा गायनाय-फुनायनि सम बे गायनाय-फुनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजागोन।
औ दे होमबा जागायदो नोंथां एसे ओरैनो आंनो फोरमायदो जोङो माबायदियै दा दैज्लां बोथोर समाव जोङो माइ बा माखासे बिथिंफोराव जों माबायदि हाबा मावनांगौ बा जों दा खामानि मावना लाखानांगौ।
औ। गायनाय-फुनायनि होनोब्लाथ' जोंङो आगोलनिफ्रायनो बर' समाज जाजेननायनिफ्रायनो जोंङो दैलां बोथोराव गायनाय-फुनाय जों लोगोसे मावनाय- दांनायजों माने जों बोथोरनि आबादखौ बोथोरावनो थिखांनांगौ होननाय बाथ्रा दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गायनाय फुनायखौ जोङो बोथोर बोथोरावनो मावनानै लायाब्ला मोनजाया होननानै बिनिखायनो जोङो गायनाय गायनाय फुनानैनो जोङो न'खरखौ बेंनो थाखाय बा थांना थानो थाखाय जों गायनाय फुनायखौ ओ बोथोरजों लोगोसे ओ आबाद दैखांनायखौ नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनाबाय थादो दे नोंथांङा बुंलांबाय थादो एसे।
बोथोराव जोङो माइ माइ आबाद गायो जाय जेरै हागौ जेरै फार्स्टआवनो खोथिया गिबियावनो खोथिया फोग्रोबाय खोथिया फोग्रोखांनायनि उनाव खोथिया जौबाथाय जोङो खोथिया राबाथाय फुबाय फुखांनायनि उनाव जोङो माइखौ माइखौ ओ दुब्लिखौ फोमोनखांनायनि उनाव माइखौ गायबाय गायखांनायनि उनाव जोङो ओम गायखांनायनि उनाव माइया माइया बिबार बारो थरायो आरो बे बिबार बखांनायनि उनाव फिथाइ थायो। फिथाइ थायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ हायो आरो नोंथां।
औ
ओम आरो बे दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादनि बेलायाव जों रन्जित ओ रन्जित, परिमल बायसमुथि जोसा, माइब्रा खेथि मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथारगौ नोंथां।
ओम दा नोंथाङा मा बुंनो सानो आबाद मावनायनि सायाव?
औ नंगौ नोंथां आं आबाद मावनायनि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथां माने जोंथ' दा आबाद मावनानै जाग्राखानालाय बा जों आबाद मावनानै जाखायो बांसिनो आनो बर' सुबुंफ्रा बिदिनो माने दाथ' गोबां अखा हायो बा अखा हानायनि जाहोनाव आबादारिफोरा मालाबा समाव अखानि गोबां दैफोरजोंनो माइखौ गायनो हायो मालाबा समाव माने अखानि बांद्राय दैफोर जाना होयोब्लाथाय माने माइ गायनायफोराव उसु सुबिदा जायो आरो आबादारिफोरा बिदिनो जोङो ओम माइ गायखांनायनि उनाव जाखा जों माइखौ मारै बोरै गायो होनोब्ला जों माखासे मा होनो फार्स्टआवनो गिबियावनो जोङो मा होनो खोथिया फोगोरो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोङो अ माइखौ फोनायनि उनाव खोथिया जायो। बा खोथियानि थाखाय जोङो माखासे हालौवनानै लागोरो बेखौ जोङो माखासे माइफोरखौ जोङो फोनानै माबा खोथिया खालामखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायो। माइ गायखांनायनि उनाव जोङो माइ खौ आबादखौ फिथाइखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो आबादा जेरै जोङो हानाय सम जायो बब्लाथाय जोङो बिदिनो हाजिरा लानानै हायो बिदिनो आथिखालावथ' जोङो बांसिनै मेसिंफोरजोंनो जों हानायखौ नुबोबाय बा जोंनि ओनसोल खाथि खालाफोराव जोङो बिदिनो मिथिंजोबबो हायो बिदिनो गामिनि सुबुंफोरखौबो लानानै हाजिरा लानानै नै बा खामब्लालानानै बिदिनो हानाय हानायफोरखौ जों नुबोदों आरो माने आथिखालावथ' बिदिनो सोरबा सोरबा थ बांसिनानो मिसिंफोरजोंनो हासोै दाना माने माइफोरखौ बिदिनो मारा नानायफोर गोदोनि समाव जों बांसिनै मोसौफोरजों जों मारा नायोमोन बा जोङो माइखौ नायोमोन गोदो नि समाव जोङो सोरबा हाल हालिनै हालिथाम हालि बायालागै जोङो माइखौ नानो थाखाय जों मोसौखौ ओ लाबोनानै जों ङो सिलायाव जोङो माइखौ नानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो गैलिया बा नुनो थांलिया। गोदोनि समाव मोसौजों माइ नायनायखौ जों नुबोदोंमोन नाथाय गोबाव माने गोबां सम लायोमोनबा सम लायोमोन आरो जों मोसौजों नायोब्लाथाय माने हाख'वा हाख'वा माने मेङोमोनबा गरम जायो मोन माखासे माने मोसौफोराबो माने मालाबा समाव खारनांगौ जायोबा जों मोसौफोरखौ मोजाङै लाखिनो हालायाबो जायोमोन माने। गोदोनि समाव मारा लानायनि समाव दा आथिखालाव जोङो बांसिनै टेक्टरनि ट्रेक्टर फैबायबा जों ट्रेक्टरजोंनो जोङो माइखौ नानो हायो माइखौ रोगानो हायो माइखौ नानो हायो माइखौ बेलेग जायगायाव फानहैनो लांनो गोनांबा‌ खौबो जों टेक्टरजों फानहैनो हायो नाथाइ गोदोनि स समाव बै समाव माने गोबाङै माने जेंना दंमोन आरो दा आथिखालावनि समाव आबाद मावनायनि बेलायाव गोबाङै मोजांबो बो जाबाय बा आथिखालनि मुगा गोदान गोदान मुगा माने गोदान गोदान फैबाय थानायनि जाहोनाव माखासे आबाद मावनायनि बेलायावबो गोबां माने मोजां जाबाय गोबां सुबिदाखौ मोननो हाबाय आबादारिफोरा। जायनि जाहोनाव आबाद मावनायाव गोबां आबादारिफोरा मुलाम्फा जायो बा गोबां मोजां जायो। बिदिनो जोङो आबादखौ जेब्ला जोङो गायो सुबुंनि थाखाय जोङो जाग्रा आदार हिसाबै जों गायोबा जों आबादखौ गायाबा जोङो जेरै जोङो आबदखौ गायालासिनो थायोब्ला जोङो खाम मोनजानाय नङाबा ओंखामनि थाखाय जों गोबाङै बोसोरसेनि थाखाय जों माबा मोनसे मा खालामनानै बो जथा जोङो माइफोरखौ आबादफोरखौथ' मावखानांगोन बेनि थाखायसो जोङो आबादफोरखौ मोनजागोन बा जोङो माइफोरखौ मोननो हागोन बा ओंखामखौ मोननो हागोन आरो नङाबा जो जोङो जुदि जोङो बोसोरसेनि थाखाय जों जामुं आदारखौ जोङो जुदि आबादखौ जुदि जों मोजां मावनानै लानो हायाबाथाय माने बोसोरसेयाव माने खस्थ'यै बिदिनो माने खामानि मावनानै जानांगोन आरो। बिनिखायनो आं सानो माने साफ फ्रोमबो सुबुंफोरा आबादखौ न'आव हा थायोब्ला एसे एनै खो आबाद गायनानै लायोब्ला गावबा गावनि थाखायनो मोजां मानो होनोब्ला जोङो गुबुन फोरनिफ्राय बायालासिनो जुदि गाव हारसिंनो जुदि आबाद मावनानै माइखौ गायोब्ला माखा माइ आबाद माव मावोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जोंनि थाखाय सुबिदा जोंनि थाखाय गोबां बिथिंनि थाखायबो मदद होगोन जेरै जोङो आबाद मावनो थाखाय जों गोबां माखासे
ट्रेक्टरफोरजों हालेवनांगौबो जायो बैफोरनि थाखायबो जों आथिखालाव माखासे गोबां सुबुंफोरानो नांगौ समावनो हालौवनानै लानो हायो नांगौ समावनो माइफोरखौ गायनो हायो गोदोनि समाव जो मोस सौजोंसो हालौवोमोन मोसौजों हालेवनायनि जाहोनाव माने नांगौ समाव जोङो ओ आबाद गायनो बा मोनसे आबाद मावनो थाखाय जों सम बायदियै माने हालौवखा खाङामोन जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा सम बायदियै आबादफोरखौ मावफुंनो हायामोन बा मावनायनि बेलायाव माखासे जेंनाफोरजों
मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन आरो नोंथां नोंथाङा आरो आं एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा आबाद मावनायनि बेलायावनोबो माइ गायनायनि अनगायबो आरो बेलेग आबादनि सायाव फोरमायनो हाबावगौन नामा नोंथाङा?
अ दैज्लां बोथोरनि ना मेसिंनि नोंथां?
औ दैज्लां बोथोरनिबो मेसेंनिबो जायो नोंथां।
दा आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें बो थोराव मेसें बोथोराव जोङो आलु मोनबाय बान्दा कबि मोनबाय अल कबि मोनबाय बेफोरखौ जोङो दुब्लिखौ जोङो दोफु दोफु एवनानै हाखौ हाथरखौ दुफु दुफु एवनानै जोङो बुख्रुबनानै बेखौ आगोल मोसौजों एवोमोन बांसिन दानिया बांसिन हेन्द ट्रेक्टर आरो ट्रेक्टर गिदिरजों एवनानै दुफु दुफु खालामनानै बे दुब्लि बारिखौ जोङो मोजां खालामखांनायनि उनाव जों बान्दा कबिखौ गायो। बान्दा कबिखौ गायखांनायनि उनाव जेला बान्दा कबिया मोजाङै बिफां जागोन- बेयाव बिबार फिथ ओ बिबार लायोबाथाय बान्दा बेखौ जोङो थोबखांनायनि उनाव मुलि हो गोन मुलि होनायाव एम्फौ जानो हायैनिबो मुलि होगोन आरो देरनायनिबो मुलि होगोन। बेनि गेजेरजों जोङो बान्दा कबिखौ दैखांखांनायनि उनाव जोङो हाथाय बा बाजाराव फानहैयो आरो मेसें बोथोराव जोङो बरा माइबो गायनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बरा माइबो गायो ओमफ्राय लाइ-लाफा लाइ-लाफा बायदिफोरखौ जों मेसें बोथोराव बांसिन मोनो आरो गायनो हायो। खोनादोंना नोंथां?
खोनागासिनोदां खोनादों।
उम‌ आरो बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जों बर' सुबुंफोरा माने नख'रखौ गावबा गावनि नख'र फोथांना लाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों।
नोंगौ थारैनो।
जों आबाद मावनानै आबाद मावनानै जों मावनानै। जायाब्ला बै साख्रि आवलाफोराबो ओ बेबायदि आबाद मावनाय गैयामोनब्ला बिसोरबो रसा नांनानै थागौमोन। आंनि थाखाय आरो नोंथां औ। बेनिखायनो जों दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादजों लोगोसे बिदिनो फिथाइ सामथाय जेरै ओ थाइजौ खान्थाल थाइजौ खान्थालाथ' बर'नि नख'राव थाखायो नालाय। बिदिनो काक्रेल बिफां काक्रेल मावो ओमफ्राय जिंखा भेन्दि ओमफ्राय बहल बेफोर आबादखौ जोङो दैलां बोथोराव मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
उम दा बेफोरखौनो जोङो आबाद खेथि मावनानै ओ आबादारिफोरा ओ कस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों नख'रखौ सालायलांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
औ नंगौ नोंथां माने बिदिनो जों आबादनि माखासे मावनानै लानो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां नोंगौ जोङो मेसें बो थेरफोराव बिदिनो जोङो मा होनो आबादा मा मावो जों बांसिनै ओ। आलु आबाद मावो बिनिफ्राय बेसर आबाद मावो बिदिनो लाइ आबाद मावो दुन्दिया आबाद मावो बिदिनो जों मेसें बोथोरफोराव बे फोर आबादफोरखौ बांसिनै मावनाय जायो जेरै जों गाजरखौबो मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो मेसें बो थोर फोराव बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो अब्लाबो आं माखासे नामफोरखौ मिथिजोबला ना दा नै समावबो जोङो माबाखौ मोननो थाङा आरोबा जेरै जोङो बिलाहि बिलाहि मैगं था यगंनि बेलायाव जों दा बिलाहिखौबो जों मोननो हायो बा दै बेसें बोथोनफोरावबो जोङो बिलाहिखौ मोननो थाङो। दा जोङो बांसिन सुबुंफोरा जुदि जों गाव गावनो आबादखौ मावनानै लानो हायोब्ला जोङो जु दि जानायनि बेलायावनो जेरै मैगं थाइगंफोरखौ जों जुदि गावनो गाव जुदि बा जुदि गावबा गावनि बारिफोर बा गावबा गावनि हाफोराव जोङो आबादखौ मावनानै लानो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां बा जों हाथाय बाजारफोरनिखौ जों बायनानै जाबाय थायोबा जोंनि थाखायनो खहा गोनां जागोन जेरै जों हाथाइ बाजारफोरनिया माखासे मेडिसिन गोनां जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा आथिखालाव थाब थाबैनो नोरजिया जायोबा गाज्रि माने बेमारजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जुदि जोङो न'आवनो जुदि जों गावबा गावनो जुदि गायनानै बा गावनो आबाद मावनानै जायोब्ला गावनि थाखायनो मोजां बा गावनि देहाफोराबो मोजां थागोन आथिखालाव जायनि जाहोनाव थाव सुबुंफोरा थाब थाब बेमार जानायनि जाहोनाव सुबुंफोरा हाथाय बाजारनिफ्राय मुवा बेसाद बायनानै जानाय बा मैं थाइगं बायनानै जानाय मिदिसिन होनायनि जाहोनाव बा मिदिसिन सेन होनय बा कालार होनानै माखासे सुबुंफोरा आबारि फोरा बा आबादारिफोरखौ जों बुंनो थाङा माखासे फानग्राफोर दङ ओरैबायदि सुबुंफोराबो दं माने
सेन होनानै माखासे गाज्रि खालाम गाज्रि हाबा मावनानै बा गाज्रि माने आबादफोराव माखासे होनानै बेफोरखौ सुबुंफोरनो फाननाय जायो बिनि थाखाय माने ओ सुबुंफोरा थाब थाबनो लोमजानांगौ जायो। बेनिखायनो आं सानो माने बेफोरबायदिनिफ्राय जानगार खालामनो था थाखाय बेफोरबायदियावनिफ्राय गोजान जानो थाखाय जों गाव गावनो न'आव आबाद मावनांगौ बा आबाद गायनांगौ बा मैगं थाइगंफोरनि आबादखौ मावोब्ला जोंनि थाखाय ताकात साबसिन जागोन बा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङा मा सानगोन नोंथां।
दा नोंथाङा जि बुंलांबाय बेनो सैथो नोंथां।
अ' नोंथां साब दोनथ'जासिगोन खोमा
अ' दे